खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो
औ नोंथां आंथ' दा जनानैनो दङ
औ अब्ला नों नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय माने आङो नोंथांजों दा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सम दङबा
औ दङ नोंथां सावरायजागोन
औ बे टपिकआनो जाहैबाय जायखौ जों सावरायनो लादों बेयो जोंनि सोलोंथाइनि बागै जों एसे सावरायनोसै नामा औ सोलोंथाया जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि सोलोंथाइ गैयाबा मा जायो जों बेखौ एसे रायज्लायनि ना अब्ला औ आंनो एसे नोंथांनो बुंथिग्रोनानै होनोसै दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला अब्ला जोंथ' मिथिखायो सोलोंथायानो माने जोंनि जिउनि गुदि मा होनगोन बेखौ फुंखा नङा होमबा सोलों थायानो जोंनि माने औ जिउनि माने गासैबो नोंनि मान सनमान मोननाय नोंनि मा सिनाय जानाय बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जायो नङा होमबा दा औ बेखायनो बेनि स सोमोन्दै जों एसे रायजलायनोसै दा सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथाय माने जोंहा माने गोबां समाव सोलों थाया माने जोंनि फरायनाय जायखौ जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय मोनो नङा होमबा गोबां माने ओ जोङो बिजाबफोरखौ फरायनानै जोङो सोलोङो बेखौबो सोलोंथाइ होननानै बुङो नाथाय बेराद फारसेथिं साननानै नायोब्ला बर'नि जेनाखि सोदोब जेनाखि बाथ दा बेयाव सोलोंनाया आरोबाव गुबुन रोखोमैबो दङ जायखौ माने गुबुननिफ्राय खोनासं नानै सोंनानै लायो माने फरायनायनि अनगायै खामानिफोर नङा होमबा बा माबा मोनसे बे बेनियाव नोङो मिथियैखौ सोंनाय माबा मोनसे बाथ्रा बेफोरबो सोलोंनाय आरो सोलोंनायखौ आं बेखौ आङो मोनथिदों आरोखि माने गुबुनफ्राबो बिदिनो बुङो । सोलोंथाइखौ मोननै रोखोमाव रानो आरो नोंथां माने ओ अबेबा माखासे सोलोंथाइखौ जोङो माने बे फरायनायनि बेलाखौ लाबाय नाथाय आरो गुबुन मोनसे सोलोंनाया जाहैबाय रोङिखौ लोंथाय आरो जोंनि बेखौनो आं मोनथिदों आरो नोंथां दा औ होमबाबो जोङो जायखौ गोनांसिन जों बेखौ सावरायनोसै माने जों नुनाया जोंनि फरायनायनि बेलायानो जोंनि सोलोंथाइयानो गोनांसिन नालाय फरायनाय । बेखौ सोलोंनायानो गोनांसिन औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव आं सोंनो सानबाय माने जोंनि ओनसोलावथ' माने गोबां बेबायदिनो जोंनि उन्दै उन्दै माखासे ओ मा होनगोन गु थाखो जि थाखो बेफोराव फरायनाय बा दाइन थाखोफ्राव फरायनाय गोबां जोंनि उन्दै गथ'फ्रा माने बेबायदिनो फरायसालियाव थांनायखौ दोननानै दा आला खाला माने गोदाव सोराव न'आवनो थालाबायग्रा बे अबस्थायाव फैदों आरो गोबां न'खरनि गथ'फ्रा । दा नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि जादों नामा?
औ दङ नोंथां जोंनि ओनसो लावबो बेफोरबायदिनो दङ । ओ माने बिसोरहा माने फरायनायखौ गारनानै ओरैनो थाबा माने गावसोरनि बेरायनाय बा गावसोरनि बहाबा लोगोफोरजों थांथिनाय बेवहाय टाइम मोनो बेफोरदि साननानै बिसोरो गावनि सोलोंथाइखौहाय गारनाय जायो। नाय जायो आरो नाथाय बिबदि नङादि सोलों सोलोंथखौ गार बाल' बेरायनो मोनो होननाय बेदि नङा। औ सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो बेरायनोबो हायो सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानिबो मावनो हायो। नोङो निजि नाजानाय थायोब्ला गासैबो खामानिखौनो जोङो मावफुं नो हायो आरो नोंथां । ओ दा बावैस नोंथाङा बुंलांनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो ओ नोंगौ ओ सोलोंथाइया जोंहा मोननै रोखोमनि । बिब्दिनो जोंहा फरायनायजोंल' गासै सोलोंथाइखौ जों मोनजोबा नालाय। बिनि थाखायनो ओ गुबुनफोरनिफ्रायबो जोङो सोलोंथाइ लानांगोन जे ओ बेफोरबायदि ओ माबा मोनसे जेनेबा जों मोनथियैफोरखौ जों बिसोरनिफ्राय सोंनानै मोनथिना लानांगोन। बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबा नों
औ नंगौ।
औ ओ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव गोदोनि समाव जों खोनानो मोननायाव ओ गोदोनि सुबुंफोराहाय आइजो माहारिखौहाय सोलोंथाइ लानो होआमोन बिसोरनि माने बिसोरो सानोमोन जे आइजो माहारिया ओ फरायबोलाबो सोलोंथाइ लाबोलाबो बिसोर बिसोरहा सोलोंथाइ लानानै मा मुलाम्फा बिसोरखौहाय गुबुननि न'खरावसो ओ हरखानांगोन। बिब्दि साननानै बिसोरहा माने उम सोलोंथाइ होआमोन इदि माने जोङो खोनानो मोनबोनाय आरो बिनिफ्राय जोंहा ओ। दानि जुगाव जोङो नुनायावथ' जोंहा आइजो माहारियासो ओ हौवासाफोरनि सेब बांसिन जौगानो हमदों आरो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया। माने गोदोनि समाव नंगौ नोंथाङा जायखौ बुंदों बिदिनो माने जोंनि समाजावल' नङा नङा होमबा जोंनि समाज फ्रावबो माने बियो गुबुननि समाजनिखौ नुनानै बिदिनो मा होनगोन बेखौ सोलोंनाय ना मा होननांगौ जाखो माने गुबुन बेबायदिनो हारि हारिसाफोराथ' माने बांसिनै माने गुबुन हारिफोरा बांसिनै हिनजाव माहारिखौ‌ माने सोलोंथाइनि बेलायाव बांद्राय गोसो होहोनायखौ नुवामोन आरो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों माने जोंनि गोबां माने लाइमोन सेंग्राफोरनिफ्राय नोंथां बुंनाय बायदि लाइमोन सिख्लाफोरखौसो माने सोलोंथाइयाव ओरैबायदि गोबां जौगानाय जासारदों जायफ्रा नङा होमबा? हादरखौ बेबायदिनो ओ मोजां मोनसे मुं लाखिनानै गुबुन हादरफोरनि सिगाङाव मुं लाखिदेर होनो हादों बेफोरबो माने नों साननानै नाय माने हिनजावसाफोरनि जौगानाया माने बेबायदिनो सोलोंथाइखौ ला खानायजों लोगोसे बिथांमोना मा गोबां रोखोमनि बिथिङाव दावगालांदों आरो हिनजावफ्रा जेरै नोंथां ना साननानैनाय मेरि कमनि बाथ्राखौ नङा होमबा? बिथाङा सासे आइजो जानानै बिथाङा आं बुङा दि माने बिथाङा माने सोलोंथाइ गैया बिथाङाबो सोलोंथाइ खौ लादों नङा होमबा सोलोंथाइजों लोगोसे आरो बिथाङा बिदिनो बे गावनि मोनसे ओ बेखौबो माने लाफानानै बियो बेबायदि मोनसे मोजां माने गावनि जायगाखौ आवग्रिनानै लानो हादों आरो जायो बक्सिं गेलेनायजों बेबायदिनो गावनि मुंखौ मोनसे बिजाबाव लिरलायनानै दोननो हाबाय नङा होमबा बेबो हिनजाव मानसि ना गोबां बेबायदिनो दङ नाथाय जोंनि जायगानि माने गोबां लाइमोनफ्रा बेफोरखौहाय माने नेवसिगारनायखौ नुदों आरो दा बिसोरो खेला दुलायावबो गोसो होआखै नङा होमबा गेलेनाय खारनाय बेफोर गासैयावबो गोसो होआखै बिसोरो माने नोंथां बुंनाय बायदि ओरैनो बेरायनो मोजां मोन्दों सम थानायाव माने बिसोरो बेरायबायदों दिनैबो ओरै थांदों गाबोनबो ओरै थांदों नाथाय माने बिथांमोना जे साननो हायाखै जे माने सोलोंथाइ गैयाब्ला दि उनाव मा जागोन नोंखौ गुबुफ्रा मा सानगोन नों खौ मा नोजोरजों नायगोन बेखौ बिथांमोना बुजिनो हायाखै दा बेफोरखौ आं सानो माने बेफोर गासैनि दायथ'आ जोंनि उन्दैनिफ्रायनो बे गथ'नि बिमा बिफानि सायावबो थायो होननानै आं सानो आरो नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ मानोना जोंहा बिब्दिनो न'खरनि गेदेर गोलावफोराहाय बुजायाब्ला बिसोरबोथ' माने बिदिनो सानस'नो हायै नालाय बेनिखायनो जोंनि गेदेरफोरा बुजायनांगौ बेखौ आंबो सानो आरो नोंथां
नंगौ थारैनो माने सोलोंथाइनि बेलायाव माने नोङो जोंनि दानि जोंनि समाजनिखौनो जों रायज्लायनोसै माने जोंनि बर' बिमाफ्रा बा बिफाफ्रा माने उन्दैनिफ्रायनो गावनि गथ'खौ स्कुलावल' दोनलाङो बिनिफ्राय लाबोयो न'आव बेखौ फोरोंनांगौ ना मानांगौ गथ'आ लेखा फरायगोन ना फरायाखै माने बेखौ नायनोनो उदेस लानोनो माने सम खौनो होनो हाया आरो बिमायाबो बुंगोन बिफाखौ माने नोङो फोरोंदो दिनै बिफाया बुंगोन बिमा नोंखौ नोंनो फोरों बेबायदियावनो बिसोरो माने दिनै नों फोरों गाबोन आं फोरों बिदियावनो गावनि गथ' गथ'खौ बिथांमोना नायनो सम गैया आरो दा गथ'खौ स्कुलावल' लांदों लाबोदों दा बिमा बिफायाबो बि बिदिनो मोजां माने गावसोर रोंबाबो फोरोंनो सम लानो हायाखै। नाथाय आं सानो माने स्कुलाव सोनाय सोबाय माने बिमा बिफानियावबो दायथ'आ बांबाय बेखौ माने जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय बिनि दाय दायथ'आल' बिमा बिफानि फोरोंनाय दायथ'आ बा मा फोरोंगिरिफोरनि बिदि सानोबा जानाय नङा आरो। माने बे फोरोंनायनि दायथ'आबो बिमा बिफायाबो दङ आरो माने स्कुलनिफ्राय गनानै फैनानै माबाया जुदि बा। टिचार्सफ्रा मास्टारफ्रा माने फोरोंगिरि फोर बिदिनो बिनो हमवारकफोर हरगोन बेखौ नों बिमा जानानै सासे बिफा जानानै गथ'नि दिनै नटबुकआव बा लिरग्रा लेखायाव मा मास फोरोंगिरिया मा हरदों बेखौ नोङो नायनानै होनांगोन नङा होमबा। दा बेफोरखौ सम होलायनो हायि जोंनि माखासे बिमा बिफाबो आं नुदों आरो जोंनि गामिफोराव नोंथां।
औ नंगौ थारैनो मानो होनबा जोंहा बेफोरबायदि जेनेबा स्कुलाव दोनहैनानै लाना फै फैनायजोंल' माने बियो सोलोंथ जाया न'खरावबो बिमा बिफाया बिसोरखौहाय फोरोंनांगोन अब्लासो माने बियो स्कुलाव जिखिनि रोङो बिनिख्रुइ बांसिन माने मे रोंसिनगोन आरो जौगासिननो हागोन आरो।
औ नंगौ नोंथां। दा बिदिनो नोंथां आंबो बेखौनो सानोना दा जोंनि बिमा बिफाफ्रा माने दानि जुगाव रावबो बे माने बेफोरबायदि एसेबो गोदोनि बिमा बिफाफोरबायदि रों द्राय गैखाला नङा होमबा गावनो माने सासे उन्दै गथ'खौथ' ए बि सिडि बा गाराङाव गाराङा बेखौथ' फोरोंनो हायो बयनि निबो बिमा बिफाया नङा हबा दा जा माने जोङो जा जेनेरेसनाव दङ दा दानि बिमा बिफा हाबा जानाय जदिबा गथ'फोर मोननाय बे बिफाफ्रा बिमाफ्रा गासैबो फरायनो लिरनो हाखानाय गोजा अब्लाबो माने बिसोरो गाव गावनि गथ' गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि जोथोन लायैयाव सोलोंथाइनि बेलायाव जोथोन लाबोयियाव माने गोबां जोंनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जादों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
अब्ला नोंथां नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै गोबां सावरायबाय आरो मोनथिनो मोननाय बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय दा। गोजोननाय थाबाय नोंथां नों नोंथांजों नोंथाङा आंनो बेबायदि सावरायनो समखौ होनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांजोंबो आं सावरायनानै गोबां मोनथिनो मोनै खोथा बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नोंथां दोनथ'सै दे गोजोनथों।